औ नोंथाङा खोनादों ना?
ओ ओ गिबि गिबियावनो नोंथांनिसिम गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जासिहरग्रोनाय जाबाय।
नोंथांसिम आंनिफ्राय गोजोन मोनो
दायो नोंथाङा मा खालामदों?
दायो बिदिनो जिराय दङ दं आरो
अ जुदि नोंथाङा दायो फ्रिब्ला दान्दिसे सम आंजों ओ नाफाम बाथोन देनायनि सायाव सावरायलायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां हागो
ओ बिदिब्ला जोङो सावरायलायनायखौ जागायदिनि ए नाफाम बाथोन होनोब्ला जोंनि बर हारिनि बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन होननानै जोङो साननानै लानाय जायो। मानोना गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो ओ नाफाम बाथोन होनोब्ला एखे बारे जोबोद एखे बारे मुंदांखा जाबोनाय आरो नाफाम बाथोना नङा होमबा?
औ नोंगौ नोंथां औ
दा नाफामखौ माब्रै देनाय जायो होननानै बुङोब्ला जोङो गिबियाव नाखौहाय सायनानै नानि खिफोरखौ गारनानै नाखौ ओ सान्दुंङाव आरो लोगोसे से अराव फोराननाय जायो मोननैयावबो जोङो फोराननो गोनां जायो सान्दुङावबो आरो ओ अगदाबाव अरावबो जों फोराननो गोनां जायो। मानो होनोब्ला मोनसे जों सान्दुङावल जुदि फोरानोब्ला अब्ला नाफामनि जिबायदि मोदोमनाय गुन बै गुना नांगौ बायदि जाया बेनिखायनो जोङो बेखौ अरावबो आरो सान्दुंवावबो मोननैयावबो जोङो फोराननानै गोरान खालामग्रोनाय जायो। आरो बेनिफ्राय जोङो जेब्लाजेब्लानि खि नाया रानगोन अब्ला बै नाखौ जोङो उवालावहाय गुन्द्रा खालामनाय जायो देनानैहाय आरो देनानै जेब्लानोखि गुन्दै जागोन अब्ला बेयाव नाफाम बानायनो थाखाय जोङो थास बिफां आरो लोगोसे खुमब्रा बेखौहाय जोङो लगायनानै देनाय जायो। नाथाय बे लगायनाय समाव जोंङो बेखौबो मिथिनानै लानांगोनदि जेब्ला नाखौहाय गुन्दै खालामनानै जेब्ला नाफाम देगोन अब्ला जोंङो बेयाव थास एबा खुमब्राखौ जोंङो एफा एफायै होनानै जोंङो ना गुन्दैजोंहाय गोरोबलायनानै जोंङो देनो नांगोन मानोना खेबसेनो जु जुदि थास' एबा खुमब्राखौ होयोब्ला अब्ला दैया जुदि बांद्राय जायो अब्ला दै बांद्राय जायोबा ग्लेब ग्लेब एबा गिसि बारा जायोब्ला नाफामा मोजां जाया बेनिखायनो बेखौ नोजोर बोनानै जोङो एफा एफायै होनानै देनाय जायो आरो आरो नाफामखौ थास' गोसोमजोंहाय देयोब्ला साबसिन जायो होननानै जोङो मिथिनो मोनो आरो गोदो गोदायनि आबै आबौफोरा बुंनाय बायदिब्ला थास' गोसोमनि नाफामा मोजांसिन होननानै फोरमायथिनाय जादों आरो।
ओ मानि थाखाय मोजां?
खोनादोंना नोंथाङा?
नोंथांनिखौ आंनो मोजाङै खोनाफैनो मोननाय जायाखै।
अ नोंथाङाथ' दानि बावै बुंदोंमोन ओ थास' गोसोमजों देनाय नाफामा मोजांसिन जायो होननानै माबायदि मोजांसिन जायो? नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां गोदो गोदायनि आबै आबौआ बुंनाय बायदिब्ला आरो जोङो मिथिनाय बायदिब्ला थास' गोसोमजों देनाय जि नाफाम बै थास' गोसोमजों देनाय नाफामा जाहैबाय जोंनि मोनसे देहानि थाखाय मोजां होननानै जोङो साननो हायो मानो होनोब्ला जे जोंहा गुजुनाय जुदि जादोंब्ला अब्ला बै थास' गोसोमनि नाफामखौ बिदै फुदुंनानै जेब्ला लोङो अब्ला जोंनि गुजुनायफोरा स्रां खारो होननानै गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौमोनहा फोथायनाय दङ' आरो बियो ओ खामानियावबो होयो होननानै जोङो मिथिबोदों आरो।
दा खुमब्रानिफ्राय थास' गोसोमनि नाफामा जोंनि देहायारि मुलाम्फाखौ होयो आरो ना?
औ थास' गोसोमनि जिथुनाखि नाफाम बेखौ जायोब्ला बियो जोंनि देहायारि मुलाम्फा गोनां आरो।
देबाय देनानै जोङो बहा दोननाय जायो नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोना?
औ हागोन नोंथां जोङो नाफामखौ देबाय देखांनायनि उनाव जेब्ला नाफाम महर बियो जानोसै अब्ला जोङो बेखौ ओ औवा हासुङावहाय सोनानै दोननाय जायो आरो सोनाय समाव जोङो मोनसे बाथ्राखौ मोजाङै गोसोआव लाखिनांगोन लाखिनांगोनदि जोङो जेब्ला औवा हासुङाव सोगोन अब्ला जोङो नारसो नारसोयै जाहाथे गेजेराव बार हाबनो थाखाय लांदां जायगा थायै बादि जोङो हासुङाव नाफामखौ नारसो नारसोयै जोङो औवा हासुङाव सोनानै दोननांगोन आरो जोबथारनायाव जोङो थालिर गोरान बिलाइ बेजों जोङो माथुनानै दोननांगोन आरो सायाव जोङो हाजों मो मोजाङै ओ एम्फौ एनलाफोर हाबनो हायै बायदि बा बार हाबनो हायै बादि जोङो मोजाङै हाजोंहाय लिरथेनानै दोननांगोन आरो जुदि मोजाङै लिरथेनानै दोनाब्ला बेयाव एम्फौ एनलाफोरबो हाबनो हागौ नालाय बेनि खायनो जोङो गोरायै लिरथेनानै दोननाय जायो आरो।
जोङो मोनसे सोंलुखौसो सोंनो लुबैदों दे नाफामखौ दे जोङो सिङाव नारसो नारसो सोनांगौ होननानै बुंदों बेयावहाय जोङो जुदि ना सो नारसो सोआब्ला बेयाव माबाफोर गाज्रि जागोन नामा बेयाव नाफामा?
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा मोजां सोंथिखौनो सोंदों जोङो नाफामखौ जुदि औवा हासुङाव सोनाय समाव नारसो नारसो जुदि सोआब्ला गेजेराव जुदि बार थायोब्ला बार हाबनानै थायोब्ला अब्ला बे नाफामाहाय गाज्रि जायो। एबा बेयाव बार थायोब्लाथाय नाफामाव मैखुन बेरो जाय मैखुना जोंनि थाखाय बिस गोनां जानो हागौ बै मैखुनखौ जुदि जायोब्ला जोंनि देहायारि खहाबो जानो हागौ बेनिखायनो जाहाथे ओ औवा हासुङाव जाहाथे जाहाथे बार हाबनो हाबनानै थानो हाया एबा जाहाथे बैफोर मैखुनफोरा जाहाथे बेरनो हाया एबा मुसिनो हाया बेनि थाखायनो जोङो नारसो नारसोयै सोनानै दोननाय जायो आरो।
खोनादोंना नोंथां?
आथिखालाव आङो बे हासुंनि अनगायैबो बयामफोरावहाय सोनानै दोननायखौसो नुनो मोन्दों नोंथां।
औ।
बेवहाय बयामाव सोनानै दोननाय नाफाम आरो औवा हासुङाव सोनानै दोननाय नाफामनि गेजेराव माबाफोर फारागथि दं नामा नोंथां?
औ दङ' नोंथां मानो होनोब्ला फारागथिया दङ'आनो होनजायो औवा हासुङाव सोनानै दोननाय जि नाफाम बे नाफामा मोदोमनाय आरो बिनि थावनाय बे थावनायफोरा नेचारेलि एबा मिथिंगायारि बायदियो जायो नाथाय बयामाव जुदि सोनानै दोनोब्ला भयामा प्लास्टिक बे जाबाय केमिकेलजों बानायनाय दा बैफोरबायदि केमिकेलजों बानायनाय आइजेंफोराव जुदि दोनोब्ला अब्ला माखासे ओ फिन जाथाइ जानानै जोंनि देहानि थाखाय बियो खहा गोनांबो जानो हागौ। बेनिखायनो जोङो मिथिंगायारि मोननो हानाय जे औवा हासुं बै औवा हासुङाव जोङो सोनानै दोनोब्ला जोंहा जेबो देहायारि ओ खहा जाया होननानै जोङो मिथिनाय जायो। बेनिखायनो औवा हासुङाव दोननाया साबसिन होननानै आं सानो आरो।
ओमफ्रायो बे नाफामखौ जोङो बबेयाव देनाय जायो नोंथां?
नाफामखौ जोङो गाहायै उवालावनो देनाय जायो।
उवाल उवाल आरो गाहेनाव देनाय जायोना?
औ उवालाव गायहेनजों देनाय जायो। दा नोंथाङाबो
उवाल आरो गाहेन्नि अनगायैबो नोंथाङाथ आंनो औ नोंथाङाथ आंनो नाफाम देनायनि बागै जोबोद मोजाङैनो मोनफा मोनफा मोनफा माने फोरमायनानै होलांबाय दानि आंबो जाखिनि नुबोदों बेखौ आं नोंथांनो आङो फोरमायनो
औ दे नोंथाङाबो बेनि सायाव एसे फोरमायथिनानै होदो।
सोनि समखौ नारजोनानै सोनांगौ आरो लोगो लोगोसे बेयावहाय एम्फौ एनला हाबनो हायैनि हाजों लेरसेइनानै होनांगौ जाहाथे बे नाफामा मोजां थायो बेनिफ्राय जोङो सोनानै दोनखांनायनि उनाव ओ जिबा साननि उनावनो बे नाफामा सेवनानैहाय जानो हानाय जायो आरो नोंथां।
औ औ औ दा होमबा नोंथांनिफ्रायबो नाफाम बाथोननि सायाव जि कुइसन सोंनाय बे कुइसन सोंनायनि फिननायखौ नोंथाङाबो मोजाङैनो मोनदों जानांगौ
औ
औ आङो नोंथांजों जि नाफाम बाथोन देनायनि सायाव जि सावरायलायनाय बै सावरायलायनायनि सायाव आङो नोंथांनिफ्रायबो गोबां ओ मोजां बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोनबाय नोंथाङा आंनावबो मोजां गोबां मो मोजां मोजां बाथ्राफोरखौ सोंबाय दा बिनि थाखाय आं नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिनाय थाबाय
नोंथां जोबोद गोजोन
औ दायो बिदिब्ला जोङो बे सावरायलायनाय हाबाफारिखौ बेयावनो दोनथदिनि नामा नोंथां?
थजासिगोन
औ दे बिदिब्ला